औ हेलौ
औ औ औ
हेलौ औ खोनादों ना?
औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों आङोथ' नै दा ओरैनो दङ औ ओरैनो दङ आब' आं।
औ दे थिग ओ दा आं नोंथांजों फंसे बाथ्रा सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ फन हरनाय जादों आरो
औ सावरायजागोन आब'
औ दा आं नोंथांजों माने जोंनि ओ बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
हागोन हायाजानो
औ औ। दा ओ बैसागु होनोब्लाथ जों मिथिखायो नङा होनब्ला? जे। जोंनि बर हारिनि मोनसे। गिदिर बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन रं माने रंजानाय फोरबो होनोब्ला। जों बैसागुखौनो बुङो नङा होनब्ला औ।
आबादजों सोमोन्दो गोनां।
बैसागुखौथ जोङो आबादजों बांद्राय सोमोन्दो गोनां होननानै बुंनो हानाय नङा नामा? मानो होमबा जों बेखौ रं जालि बैसागु होननानैसो मानियो नङा होनब्ला?
औ।
जे जोङो बेखौ ओ रंजानायनि थाखाय। माने। फालियो नङा होनब्ला बे खौ जे जों बे बैसा औ रं जालि फोरबो होननानै जों बेखौ बुङो। आरो। जोङो बैसागुखौनो। ओ बर हारिनि। आमाय थुख्ल होननानैबो बुंनाय जायो। नङा होनब्ला औ। जे बैसागुखौ ओ जोंनि माने बर मानसिफफ्रा बैसाग दाननि से खालारनि। फ्राय मानिनाय जायोना जे। औ जेनेब बा सिगां बैसागुखौ। मोसौ बैसागु होननानै फालियो औ। औ जे मोसौखौ बे दिनखालि थुखैयो। बिदिनो आरो। मा होनो लाव फान्थाव जि मोनो माने बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो सिगांनो मोसौखौहाय ओ फुसु-सोरांबानो दैसायाव थुखैनो लाङो नङा होनब्ला? दैसायाव थुखैनो लांनानै बेख खौ आरामनो थुखैनानै आरो ओय साराय बा ओ दोनि हांगारखौ हुख'नानै फाख्रा सिख्राखौ फोननाय होनाय जायो नङा होनब्ला मोसौनाव? औ औ थाव औ नंगौ थाव गुबैजों ला होनानै माने फाख्रा सिख्रा मोसौखौ देलाय होनाय बायदि खालामो। आरो बे दिनखालिनो, ओरैनो मानसिफ्राहाय एकस' एकथा बा गोखा खै जानाय नियमबो दङ ना नोंथां? औ दा नोंथाङा नोंथाङा गोखा गोख फैगौ मानि थाखाय जायो होनब्ला होननानै बुङोबा नोंथाङा मा सानो माने मानि थाखाय जों बर' हारिया बेखौ जायो होननानै नोंथाङा सानो?
आदसा आब'नि जिखिनि बाथ्रा बेफोरखो खोनाबाय खोब मोजां मोनदों। आब'आ जि नैबे जि जोंनि बर'नि मोनसे गुबै फोरबो बैसागोनि बाग आंजों सावरायनो थाखाय लादों बेनि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनदों। जाहाथे आङो आब'नि फ्रायबो माखासे मिथिनो मोनै जिखिनि बाथ्राफोर नोंथांनिफ्राय आङो सोलोंनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। दा दहाय जेहुतु बुंबाय आब' नङा होमबा। जेनेबा आंनि साननायाव आरो जेनेबा बैसागुखौबो आबादजों सो सोमोन्दो गोनां होननानै
औ।
सानद्रायाबाबो माबा जागोन बे माने एसे गोरोन थि जागोन आरो ना। दा जेनेबा आबाद। जों सोमोन्दो गोनां होनोब्ला मागो थाबाय। ओमफ्राय ओरै बैसागो थाबाय जोंनिया माने बैसागोआव। अ खाति फोर बो बैसागु माने जोंनि बर'। फोरा जिहेथु आबादजोंनो सोमोन्दो थानानै। आबादजोंनो मावनानै जाग्रा हारि दा बोसोरसेया इसोरो आ बाद मावनानै जायो। ओमफाय बेबायदिनो आबाद मावनानै। हाल खदालजों बिसोरो दिनफोरखौ बारहोयो। दा आबाद थिखोखांनायनि उनाव। बिसोरो जाहाथे दुखु सुखु गांनाय। उखैनाय मेंनायखौ बावगारनो थाखाय। जि बैसाग दाननि गोदान बोसोराव बिसोरो। रंजायो आरोना। रंजानानै बिसोरो। सप्तासे रंजाबाय बेबायदिनो। जौैयै। बेदरै नायैबो जायो। जोंनि बर'फोरा ओमफ्राय बेनि उनाव आरो गो दानै बोलो। फोराफिनो आरो बिसोरो। आबाद मावनो थाखाय बेयाव रंजानानै आरो आं बेखिनिखौ मोनदोंमोन आब' आं बेखिनिखौ बुंबाय ओमफ्राय आब'आ बुंनाय बायदि। दहाय कुइसन खालामदों नोंङा होमबा एकस' एकथा गोखा गोखै खांनानै जायो बेखौ आङो मिथिनाय बायदिब्ला। बेखौ जानायनि गुबै। खार'नानो जाहैबाय। जिहेथु जोंनि। मानिनानै लानाय आरो ना। मानिनानै लानायबाबो बि बेयो मोनसे बि गियानारि मोन बे सोमोन्दो दङ जोंनि जि जानाय लोंनाय बियो जाहाथे जोंनि देहायाव बेमार आजारा जाया। दा बेनि थाखायनो। बै जि एकस' एकता। सेजौसे मैगं गोखा गोखैफोरखौ बुथुमनानै जायो होननानै आङो बेखिनिखौ मिथियो आरो आब'।
नोंगौ नोंगौ औ जों जेनेबा बेखौ जायोब्ला माने बेमार गोबां बेमार आज ओंफ्राय बारग'नो हाय थायो होननानो नै माने बर' सुबुंफोरा बेखौ जायो आरो ओ जेब्ला मोसौ थुखै खालि बेखो होजानाय जायो आरो। आरो नोंथाङा मोनसे बाथ थ्राखौ मिथिगौ ना जे मोसौ बैसागोआवखालि जेब्ला मोसौखौ बेदिनख खालि हगारनाय जायो नङा होनब्ला। मोसौख' थुखैखांनानै बेफोरबादिक दैसायाव थुखैखांनायनि उनाव बो बेदि खालामखांनायनि उनाव। जेरै बेवहाय लाव फान्थाव बायदिसिनाबो माबा सारनाय जायोना मोसौनो। दा ओ जोङो रायदों बिलाइ नङा होनबा दिगलिलति ना मा बेयो बेयो अ अ बेखौ आरो राइट दों बेनिफ फ्राय ओम माखासे बिदिनो मेरायनानै जोङो गलियावबो। आलायना दोननायखौ जों नुनो मोन नङा ङा होनब्ला दा माने बेवहाय बे मोसौ थुखैखालि बेलासे समावहाय जेब्ला मोसौआव फैगोन अब्ला बिसनि थाखाय मा ओ धुना बायदि होनाय जायो नङा होनब्ला? जे बायदिसिना बेफोरखौ होनानै सावनानै माने मो सौ बरायनाय बायदि खालामो आरो आरो बे दिनाव। बेहाय जेरैबायदि बैसागु बा बैसाग बोथोर होनोब्ला जेनेबा दंफां लाइफाङाबो उम गोदान महर मोननाय बायदि मिथिंगा जेरबायदि गोदान महर मोनो। जे मानसि मानसि दुमसि याबो जेरैबायदि बैसागु बोथोर होनबाथाय गोदान गाननाय गोदान जोमनाय बायो। थिग बेबायदिनो मा बे दिनखालि मोसौ मोसौनोबो गोदान दुरुं होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला। औ दा बेफोरबायदिनो बे सेथि बै बैसागुआ गाजा गोमजायै थाङो आरो जेनेबा मोसौनि सान हिसाबै औ मोसौ बैसागो दा नैथि सानखौ जों मानसि सान हिसाब मानसि रंजालि फोरबो होननानै जों फालिनाय जों नुनो मोनो। जे बेवहाय गेदेर गदेरा उन्दैफोरखौ बोर सारसिरिनाय औ जे उन्दैयाहाय गेदेरखौ मान लानाय। बा गोदान गोदान हाबा जानायबाबो नख खराव थांनानै गावनि बिमा बिफा खौ मान लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो माने उम बेफो खौजों नुनो मोनो आरो बि दिनो जो बै बैसागु होनब्लाथाय आरो ज' ज' थांनानै मोसानाय बोराय बुरि औ मागिनाय। बिदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बेफोरबायदि न खर न'खर हाबनानै मोसानाय रं जानाय माने फुरथि खालामनाय खौ जोंङो नुनो मोनो आरो बैसागु समावहाय
उम नंगौ।
आरो औ बि बिदिनो माने बैसागुखौ ओरैनो गोदो गोदायथ' से दानहालागै फालियो होननाय जों खोनायोमोन। आरो नाथाय आथिखालाव जोंङो माने मा स्नि सान फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
दा बेवहाय औ
दा नोंथांनि जि बुंनाय बेनो फ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव फैदों आरो। माने गोदो से दानसो फालियोमोन होननानै नंगौ थारैनो माने गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसा सागो गोबां फाराग जाबोनो हमबाय आब' नोंथांङा बेखौ हमदांनो हादोंना? औ गोदो माने गामि गामि थांनानै खाम, सिफुं लानानै जोंनि जिखिनि बर'नि दोरोंङारि दामजुफोर दंङ बेखौ लानानै बैसागो मोसानाय खौ जों आवगोलहाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेबायदिया जोबोर खम जाबोगासिनो दंङ माने आगुनि मानसि इ थैनायजों लोगोसे जोंनि जि हारिमु दामनाय देनाय बेबो माने गोमालांफा गासिनो दं आर दा जोंनि गोदान जोलैनि सेंग्रा सि ख्लाफोरा बै सिफुं खाम बेफोरखौ सोलोंनानै लाला जायनि जाहोनाव आथिखालाव बैसागु खौ जों बां सिन बै दामग्रा लानानै जों मोसानाय नुनो मोनो आरो बे बेखिनिखौ आं नुदों आब'
नंगौ नंगौ औ औ ओ नोंथाङा जि बुंदों थार बाथ्राखौनो बुंदों माने जों खायसे खायसे एसे गामियाव नुनो मोनो बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो खिन्थु माने गोबां जायगायावनो आथिखालाव मा जाबाय बेफोर खौ दामनो रोंला बांसिन मानसिफ्रा दामनो बावगारबाय बा दामनो सोलोंलिया बुंनांगोन बा दामलिया होननानै बुंनांगोन दङ' खायसे खायसे जायगायाव गासैबो जायगायाव गैया होननानै जों बुंनो हाया खायसे खायसे जायगायाव दङ' नाथाय माने मा गोदो जेरै बे बायदि गाजा गोमजा ज' ज' जाय ग्रोम ग्रोम बैसागु होनबाथाय माने मोनसे गामियावहाय रंजानायखौ बै मोनसे गामियाव खोना हैलायोमोन माने मोनसे रंजाथ थाय माने मोनसे आबहावा सोमजियोमोन नाथाय जों बेफोरबायाददिखौ आजिखालि बारा नुनो मोनलिया आरो जों बिदिनो रेकर्डिं जों मोसा थानायखौ ओरैनो फुरथि खालामनाय खो जों नुनो मोनोसै आरो मानेबा गोदो जेरैबायदि मोनसे गामिनि सुबुंफ्रा गुबुन मोनसे गामियाव थांनानै जेरैबायदि रंजानानै मोसानानै जेरैबायदि मोनसे गावजों गाव मोजां सोमोन्दो दंलायोमोन नाथाय आ थिखालाव जोङो मा गामिनि अनगा गुबुन गामियाव थांनायखौनो माने जोबोद खम नुनो मोनसै आरो माने जोङो फ्राय औ गैला खौनो होननानै बुंनो नांगोन खायसे खायसे गामियाव थाब्लाबो माने गोबाङानो खमायबोबाय
नंगौ नंगौ आब' थारैनो थारैनो जुदि बेबायदि सो सोलायलांबाय थायोब्ला जोंनि जे बर' हारिमु बेयो मोथ ज्लेद मोज्लेद जालांगोन आरो सानसे समाव मानो होनोब्ला हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना नङा होमबा दा मोनसे हारिमु बुङोब्ला बे दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय फोरबोफोराबो हाबनानै थायो दा जुदि जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा जुदि बेफोरबायदि दामनाय देनायखौ बावलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुवा सासे समाव गोमालांहोगोन बायदि नुहरो आरो आं
नंगौ नंगौ थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा अब्ला नोंथां ओ सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
आब' सम मोनोब्ला जों सावरायबावगोन नङा होमबा उनफोराव